हेलौ
खोनायाखै
औ खोनदों दासो हेलौ औ मा टफिकनि सायाव रायलायनो सान
मा टपिकनि सायाव मा आयदानि सायाव रायलायनो सानदों?
अ बोथोरबो बोथोरनि सायाव रायलायजागोन नामा जोङो
औ ओ दानिया ओ जोंना मोनबेैसे बोथ थोर दङ मा मा बोथोर ओरैनो
ओ मेसें बोथोर दैज्लां बोथोर दुफां बोथोर होनोमोन नामा।
औ उदां बोथोर ओरैनो जों मोननै बोथोरखौल'सो बांसिन मो जों मिथियो नङा होमबा। दैज्लां बोथोर आरो गोजां बोथोर गोजां बोथोर बोथोराव मा मा खालामना मोजां मोनो
गोजां बोथोरावथ' एसे बेरायनानै मोजां मोनो दा दाबायदियाव आरो दानि थासारिखौ गोरोबनानै गोजां बोथोराव बेरायनो थाखाय मोजां आरोबाव जोंनि थाखाय बेबायदि -दि आ न'आव थानो मोजां जायो आरो बारा बाहेराव बेरायनो औ
गोजां बोथोराव गुसुथार जायोना जोंनियाव नोंसिनियाव
औ गसुवानो जायो अब्लाबो सिगांनिफोरबायायदि बांद्राय गुसु जाला आरो एसे खमायबाय गोजाननिया
उम ओ दायोथ' दा बोथोरा गोलोम बोथोर नङा होमबा ओ दिनैनि बोथोरा माबादि
दिनैनि बोथोरखौ दिनैनि बोथोराथ' मोजाङानो बांद्राय गुदुंबो नङा गुसुबो नङा एसे थानो हायो आरो न'आवनो रुमाव
औ
ओरैनो नोंथांनिसिम
बोथोरजों गोरोबनानै नोंथाङा माबा माबि एक्टिभिटिसफोर खालामनो लुगैयो नामा
औ औ लुबैयो बोथोरजों जेरैहाय ओ बोथोरा बांद्राय गाज्रि जायोब्ला बांद्राय गरम जायोबाथ' मोजां मोना ओरैनो बोथोरा जुदि थान्दा अखा हानाय बोथोर बेबायदि जायो ल्बा न'आवनो थानानै लेखाफोर फरायनो मोजां मोनो आरोबाव मेथाइ खोनासंनानै उन्दुनो मोजां मोनो माबायदि मोजां मोनो बोथोरफ्रा
बोथोरजों लानानैथ' गोबां एकटिभिटिसफोर हो खालामनो मोजां मोनो जेरैहाय दोमैलु बोथोरबा नोंथां बुंनाय बायदि मेथाइ खोनासंनो मोजां मोनो बेनिफ्राय बायदिसिना सावगारि आखिनाय माबा आखिनाय आरो बोथोरनि ओ बोथोरखौ नायना मोजां मोन आरो बेबायदिबा ओमफ्राय बिदिनो' सान्दुं बोथोरबाथाय गरम बोथोरबा जेबो सुखुवा थानो सुखुवा जेरावबो थानो सुखा जायो उसुखुथु जायो आरो बोथोरा बोथोरा बेबायदि जायोब्लाथ' द
उम ना माबादि फोराव बेरायनोङ साबसिन नङ
बोथोरावहाय जेब्ला बोथोरा दुङा सङा बेबायदि ओ गुदुंबो नङा गुसुबो नङा बेबायदि बोथोराव बेरायनो मोजां मोनो आरो जेब्ला सानदुं जायो बिदियावथ' बेरायनो बिराद गाज्रि मोना बिराद गरम जायो नालाय
ओरैनो दा बोथोरा माबायाददि
जोंनियाव दायो बोथोरा अखाबो हाया दा सान्दुंबो दुंजोबा बिदि जाना दङ थेवबो गरम आरो बोथोरा गरम आरो बोथोरा थेवबो
बोथिं जोंना जोङो माइफोर गायोना
औ दैज्लां बोथोर राव माइ गायो गोजां बोथोरावहाय अर सायो
नाव
नोंहा गोजां बोथोराव अर सायोना साया
बेनो ससेसे खम ओ दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो?
दैज्लां बोथोरावहाय माइ गाययाबा दैज्लां बोथोर बायदि मोना दैज्लां बोथोराव माइखौ खेबसे गायनो मोनबासो दैज्लां बोथोर। बोथोरबायदि मोनो आरो।
बांद्राय गायाब्लाबो एसे दुब्लियाव ओंखारनो ना
औ दैज्लां बायदि मोनो आरो नोंथाङा माइ गायनो रोंगौ नामा?
गायनो औ रोंगौ उन्दैनिफ्रायनो माइ गायनानै देरबोनाय गामियाव थानाङाना।
औ माबायदि बोथोराव माइ गायनो मोजां मोनो अखा हायोब्ला सान्दुं दुङोब्ला दोमैलु जायोबा
माखौ मोजां मोनो नोंलाय एसे एसे अखा हायै बोथोराव मोजां मोनो आरो ओ सान्दुं गोसाद्रायाव मोजां मोना अखाबो हायि एसे दोमैलु जायोना बेबायदि बोथोराव मोजांसिन मोनो बार बारोब्ला मोजां मोनो साबसिन
हा आंथ' अखा जुब जुब जुब हाबासो गायनो मोजां मोनो आं बोथोरा जेबो अब्ला मोन्नैयावबो मोजां मोनो बथोरा जेब्ला ओ दोमैलुलु जायो बे समावबो माइ गायनो मोजां मोनो आरो अखाया जेब्ला जुब जुब जुब हायो बेबायदि बोथोरावबो मोजां दा माइ गायनो एरसिनो आरो अखा दामब्राजों सिजानानै थाजिम मोनलायलायो
मेसें बोथोरफ्राव माइ गायो मेसें बोथोरफ्राव मैगं थाइगं गायो नामा
मेसें बोथोरावथ' गायो मैगं थाइगं गायो। जेरै दा दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव बेबायदिनो लाव खुमब्रा जोगोनार बेबायदिनो फाथो मैथ था मैथा मोननै जाथिनि मैथा गोजा मैथ मैथा बांगाल आरो बेदिनो केरेला सबाय बिमा बेफोरबायदि मैगंफोरखौ मोनो गायोबो एसे एनै न'फोराव
उम
मोनसे दा मा बोथोराव बांसिन मैगं गायो गोजां बोथोर ना गोलोम बोथोराव बांसिन
गायबांनाय जाया थेब्लाबो एसे एनै जायो दाबायदि समाव दैज्लां बोथोराव दा भिनदि गायदों आरो फाथो गायदों लेस्रा जोगोनार दं ओमफ्राय बेफोर मैगंफोरा ओ बोथोर ओ बोसोरफ्रोमबो बोसोरफ्रोमबो बोथोराव जेनेबा बेलेग बेलेग दानाव गायजायो ना गायजाया ओ मैगंखौ दा जोंहा मेसें बोथोराव बांसिन गायोना बे मेसें बोथोराव गायनाय मैगंखौ दैज्लां बोथोराव गायबा जायो ना जायाथाय
ओ बेयो गावबा गाव बोथोरजों सोमोन्दो थानाय मैगं खायसे थायो जेरै लाफा मैगंफ्रा दैज्लां बोथोराव जाया खारन बेनो बांद्राय अखा नाङा निहिर जायो निहिरजोंसो देरो नालाय अखा नाङा आरो बेनो ओंखायनो दैज्लां बोथोरावफ्राव बेखौ गायनो हाया दुन्दियाफोरखो गायनो हाया खारन दैथ दैयाव जाया नालाय बेफोरो मैगं फ्रा दैज्लां बोथोरावहाय दैया बांसिन थायो मेसें बोथोरावहाय दुन्दियाफोर मोनो बेबायदिनो आरो नोंथाङाथ' बोथोर लानानै दो दोमैलु बोथोरावहाय मोजां मोनो होननानै बुंदों बेरायनो ओ दोमैलु बोथोरजों अबाव अबाव बहा बहा थाङो नोंथाङा
उम बेरायनो मोजां मोनो
दा बबे बबेयाव बेराय हैयो नोंथाङा खाथि खालायाव
माब्लाबा हरै दिपर बिल बेफोरा बेरायहयो
औ
बेनि सेराव बेनिनो माब्लाबा
औ
बेरायनाय ओरैनो दं नामा दा? दोमैलु बोथोराव
माहोनदो?
नोंथाङा दोमैलु बोथोराव दा बेरायनो माबा सानदों नामा?
दा दमैलु बोथोराव दे थांनोथ' इदि जेबो गैया थांनाय जानाय नङा उम नोंथाङा बोथोर लानानै बोथोर फिथाइ थायनायफोरखौ जानो मोजां मोना मोना दा थ दैलां बो बोथोरावहाय मा मा फिथाइ मोननाय जायो?
औ दाथ गोबां गोबां खानथाल थाइजौ लिसुनिफ्राय लानानै
दैज्लां बोथोरनिखौ गासैखौबो बोथोरनि फिथाइखौ मोजां मोनजोबो गाज्रि मोनो होनना बुंनो जेबो फिथाइ गैया नोंथाङा
हेलौ
बोथोरनि फिथाइफोरखौ जानानै मोजां मोनोदा नोंथां?
मोजां मोनो बोथोरनि फिथाइफोरनि मादाव दाथ मे दैलां बोथोरनालाय दैलां बोथोराव मोननाय थाइजौखौ बांसिन जानो मोजां मोनो थाइजौ गोमोनखौ आरो सान्दुं गोसा जायोब्लाबो बोथोरा जेब्ला गरम जायोब्ला थाइदौ थाइजौ गोथांखौहाय आ सातनि खालामनानै जानो मोजां मोनो आरो बिराद
ओ मा बुंदों?
सा होनानै मोजां मोनो ना बानलु खम होनानै मोजां मोनो जानो?
बानलु गोसाथ होनांगौ बानलु गोसा होयोबाथ मोजांसिन नाङो आरो। नोंथाङा बोथोरनि मादाव बबे बोथोरखौ बांसिन मोजां मोनो बोथोरफोरनि मादाव
गोजां बोथोर
आङोबो बोथोरफोरनि मादावहाय गोजां बोथोरखौबो बारा मोजां मोना उदां बोथोरखौ मोजांमोनो दुङा सङा जायोनालाय बे उदां बोथोरावहाय।
बोथोरखौ मोजां मोनो आरो दैज्लां बोथोर राव नोंथाङा बबे मानि थाखाय गाज्रि मोनो?
गरमनि थाखाय आं मोजां मोना गोजांनायखौ मोजां मोनो।
दे बिदिब्ला दोनथ लायनोसै खोमाना?
औ